हेल' नोंथां नोंथांनि फन खालामानो जाहोना
औ आं नोंथांखौ मिथिंगानि सायाव सावरायनायनि थाखाय फन खालामबाय नोंथां मिथिंगानि गुबुंले जानाय मिथिंगाखौ जों बोरैहाय रैखा होनांगौ बिनि सायाव आं नोंथाङा सावरायनो होननानै फन खालामनाय जादोंमोन नोंथां।
औ औ नोंथां सावरायजागोन नोंथां औ दे ज जागायद हागोन नोंथां
औ जों मिथिंगा आरो नेचार होननानै बुङोब्ला जोङो साफ्रोमबो हिउमेन जिउ माने मानसि जिबियानो जों मिथिग्रौ नङा होमब्ला मिथिंगायानो जोंनि सम्पद जों मिथिंगानिफ्रायनो गोबां मुवा बेसाद खौ जों मिथिंगानिफ्रायनो मोनो नङाब्ला जों बुंनो थाङो जों दिनै दै जोंनि जाग्रा आदार जोंनि थानाय जोंनि अक्सिजेन लानाय जों गासैखौबो जों मिथिंगानिफ्रायनो जोङो मोनो। जोबोद नंड़ा होनबा नोथां मिथिंगाखौ गारनानै जोङो मोनसे मानसि माहारि बा जिब जुनार गासैबो से मिनिटबो थानो हाया आरो जों मिथिंगाखौ गारनानै मोनसेबो हाबा जों मावनो हाया आरो बेखायनो मिथिंगाया जोंनि थाखाय जोबोर सम्पति आरो मिथिंगाया जोंनि थाखाय साफ्रोमनिबो जिउआव जोंनो गोनांथिथार जों मावनानै जानाय ओंखाम जेरै मावनानै जानाय जोङो जेरै मैगं थाइगं बेफोरखौ गासैबो मिथिंगानिनो माने सोरजि जोबनाय नङा होमबा नोंथां जोङो मिथिंगाखौ जोङो गुबुंले खा खालामनायनिफ्राय जों होबथानो जों गोबां राहा लानांगोन दिनै गोबां जायगायाव फेक्टरि गोजौ गोजौ बिल्डिं बिदिनो अर बिदिनो लोगोसे जोङो लामाफोराव थानायजों गोबां ओ अनथाइ बालिफोरखौ खौ जोङो बुख्रेबनायफोरनिफ्रायबो जोङो मिथिंगाया जों गुबुंले जानो हमो नङा होमबा नोंथां थां दैबानाजो फैनानैबो दिनै जोंनि मिथिंगाफोरखौ जोङो गुबुंले खालामो बिथांमोना बेफोरो बिफांफोरा बायग्लिनानै जेरै सेवनानै दैजों गोरोबनानै थायोब्ला बेफोरबो मिथिंगाखौ जोङो बारहावाखौ गुबुंले खालामो आरो आरो नोंथां नोंथांनियाव आं बेखौ मिथि मिथिनो लुबैदों नोंथां नोंथाङा खोनादों ना? जों मिथिंगाखौ जों होबथानो थाखाय बार गुबलेनायखौ गाज्रिनिफ्राय जों होबथानो थाखाय जोङो मा मा खामानि मावनांगौ गोन नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना मिथिंगाया मानि थाखाय गुबुंले जायो आरो मिथिंगाया मालाबा बेयो गाव हारसिंबो जायो नङा होमबा नोंथां जायखौ जोङो अरगें हाजो बेरफुनाय दैबाना बिदिनो बांग्रि मावनाय बेफोरो गासैबो मिथिंगानि गोहोजों नङा होमब्ला अब्ला जों खायसे खायसे मिथिंगानि ओ मिथिंगानि गेजेरजों जेनेबा आबहावा गाज्रि जानायखौ जोङो मानसि माहारिया होबथानो हायो खायसे खायसेखौ नङा होनबा नोंथां अब्ला जों बेफोरखौ बोरैहाय जोङो होबथानो हागोन नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ औ हागोन नोंथां हागोन ओ नोंथाङा दायो मिथि मिथिंगानि सोमोनदै आंखौ बुंनो खावलायदों ओ जोङो मिथिंगाखौ खौ जोङो बयबो अनसायनांगौ आरो बयबो जोङो ओ जो जोथोन लानांगौ मानोना मिथिंगायानो जोंखौ माने फोथांना लाखिदों नोंथाङा दानिसो बुंखालांबाय आरो जों बयबो ओ जोंनि जि दंफां फां-लाइफां बेफोरखौ जोङो गायनांगौ फोथांनांगौ लाखिनांगौ अरनबारि जोङो खालामनांगौ मानोना जोङो दायो नुदों दायो मुलुग गा जौगानायनि फारसे आवगायलांगासिनो दङ जौगानायनि मुं लानानै जोंनि माखासे मिथिंगायारि जि समपद जि माखासे जोंनि मिथिंगायारि जोंनि जि दंफां बिफां-लाइफां जोङो दानफायदों जायनि जोनावनिथिनि जि जोंनि जि माने क्लाइमेट जायखौ जोङो माने मिथिंगा होनना बुङो बियो माने ओ जोबोद माने सोलायनो हमदों आरो दिनै जोङो माने बिदुं बिदुं दुंनाय बिदुं दुंनायखौ जुदि नायोब्ला गोदो जोङो बिराद मोजां मोनसे एसे परिबेसाव दङमोन नाथाय आथिखाल जोङो एसे माने ओ बिदुं दुङोब्ला जोङो थानो हायो हाया हाया गरम फाब जोङो गोबां मोनो नांगौ समाव जोङो अखा हाया जों खेथि आबाद मावग्रा फोराहाय खेथियगफोराहाय दै मोनैनि थाखाय अखा हायैनि थाखाय माने खेथि खालामनो हायै बेबायदि थासारिफोरा दायो जोंनि गेजेराव माने जागासिनो दङ' बेबायसा जोंनि ओ खैफोदा जोंनियाव फैगासिनो दङ' आङो दिनै जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव जि जोंहा मिथिंगायारि जोंहा समपद दङ' मिथिंगायारि जोंहा माखासे माखासे जोंहा ओ हायुङारि जोंहा जि जोंहा दङ' जेरै जोङो बुंनांगोन सिकना जोहोलाव नेसनेल पार्क मानास नेसनेल पार्क ओ जोंहा बिथिं बरन'दि अयेलाभ सेंसुरि दङ अरां नेसनेल पार्क दङ दा बेफोरो जोंनि थाखाय माने जोबोद गोनांथार आरो बेखौ जोङो फोथांना लाखि लाखि नांगोन नाथाय जों गेजेर गेजेर सम सम जोङो नुयो जे जोंनि माखासे ओ सुबुंफोराहाय गावखौ थांना थानो राहा लानानै जोंनि मिथिंगायारि सम्पदफोरखौहाय बिथांमोना धंस' खालामनाय जोंनि दंफां लाइफांफोरखौ दाननाय बै हाग्रा बंग्रायाव माने गाव गावनि थाखानाय नबथिखौ गारनानै गोदान नबथि लाहैनाय बेफोरो खौ जोङो दायो नुनो मोनदों आरो बेफोरबायसा जुदि जाबाय थायोब्ला जोङो थारैनो मोनसे समाव जों सुबुं माहारिया माने जोबस्रांहैगोन आरो दा ओंखायनो दिनै मुलुगाव ओरैबायसा माने दायो माने खालामदों माने रिसार्च खालामदों जे माने जोङो मिथिंगाखौ बोरैहाय संरैखा खालामनो बेबायदि जोंनियाव दायो बेबायदि रिसार्च खालामनाय मानसि बेबायदि जोंनियाव फरेस्टआ माने कलेज इउनिभारसिटीफोरावहाय माने बे बे फोरनिबो जोङो दायो रिसार्च खालामनो हानाय जों दायो नुनो मोनदों आरो
औ नंगौ नोंथां बुंनाया सैथो जोङो दिनै बेखौ सोलोंथाइ आयदायावबो लानानै फैबाय मिथिंगा जायखौ इनभाररमेन्टेल सायेनस होननानै बुङो नङा होनबा बेयो जों मोनसे डिपार्टमेन्टबो दोङो जाय बिथांमोना बेहाय फरायो बिथांमोना गोबां खोथाखौनो मिथियो बोरैहाय खालामोब्ला जोंनि जोंनि मिथिंगाया जेरै खहा जा मा बोरैहाय खालामोब्ला जोंनि मिथिंगाया गुबुंले जायो बिथांमोना गोजौ सोलोंथाइ लानानै दिनै बिथांमोना रिसार्च स्कलार जाय इनभाइरमेन्टेल साइन्स अफ फरायनाय बिथांमोनहा गोबां खोथा मिथिगोन आरो आरो बिथांमोनखौबो जों लानानै जों सावरायनांगोन जोङो जोंनि जोंनि बारहावाखौ जोंनि मिथिंगाखौ खौ बोरैहाय रैखा खालामनांगौ बेफोरखौ जों गोबां मिथिनो मोनगोन आरो बिथाङा जे बुंलांबाय हादान से फायनानै गोबां न'खरनि मानसिफोरा जेनेबा न' गारनानै आरो गोदान हादान लाहैनाय बेफोर जोंनि समाजाव जाफ्लेबाय थानायखौ जों नुदों नङा होमबा नोंथां थिग बिदिनो जों बेफोरनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय जोङो गोबां मोजां ओ गभमेन्टआबो इनिसियेटिभ लानो गोनाङा जोंनि थाखाय दरखार मानोना जोङो बिदि अरन हाग्राखौ जों जों सेफायलांबाय थायोब्ला जोंनि दुंहाव थासारि या बारा जागोन नांगौ समाव अखा मोननाय नङा जों आबाद मावनानै जों जानो हानाय नङा बेखायनो जों बेफोरनिफ्राय रैखा खालामनांगोन आरो जों खोथायाव दङ फांसे बिफां गायोब्ला नोङो फांबानिफ्राय दसफां बिफां बिफां गायनांगौ होननानै जोङो मिथिनो मोनो आरो नङा होमबा खोथा जों खोथा आरो दिनै जोंनि आसामाव जोबोर मोजां बिथिंगाजोंनो बुंफबनाय जोंनि आसाम आसामाव बिफां दाना बालासिनो थायोब्ला गाव गाय गाव गायनो हारसिङा बिफाङा रज'खायो नों जुदि बिफां गायनो रोङाब्ला नों बिफां दाननो नाङा आरो मानोना जोंनि गोबां बिफाङानो जे हारसिं हारसिनो गाव हारसिंनो रज'यो जेरै खारं बिफां जेरै सोमलि बिफां बिदिनो जोङो गाम्बारि बिफांफोर बिदिनो थाइजौ बिफांफोरा खान्थाल बिफांफोरा जेरै जों गाव हारसिंनो रज'यो बिदिनो जोंनि आसामनि गोबां बिफाङानो गायनो गोनाङानो गैया गाव हारसिंनो रज'नानै दिनै मिथिंगाजों थाफानानै बिथांमोना दिनै सोमखोर जानानै दिनै जोंनो आबहावा अक्सिजेन होबाय थायो नङा होनबा जों मिथिंगाखौ जोङो दाननानै ला जोबब्ला जोङो अक्सिजेनखौनो जों मोननो हायाब्ला जोङो बे मुलुगाव बोरै थांनानै थानो हानो नङा होमबा नोंथां
नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ
सिजननि थाखाय गोबां गोनांथार बेखायनो जोङो बिफां लाइफां दानायखौ खम खालामनांगौ आरो आथिखालाव जोंनि गभमेन्टथ' गोबां बिफां लाइफां बिदिनो गायनायनि थाखाय एन जिअ नि थ्रुयै जों स्किम खालामनानै होदों नङा होमबा नोंथां जायखौ जोङो लामा लामायाव मोजां मोजां बिफां गायनायखौ जों दिनै नुनो मोन्दों दिनै सोमलि बिफां नाहर बिफां बिदिनो गोबां कृष्णसुरा बिफां होननानै बुङो जायखौ जो मोजां मोजां बिफांखौ जोङो गायनानै जोङो दिनै जोंनि ओनसोलखौ समायना आरो खालामबावनो थुलुंगाखां होनायखौ जोङो गभमेन्ट बा गोबां रायजो राजाफोरनिफ्राय जों थुलुंगानायखौ मोन्दों आरो दिनै
नंगौ नंगौ
आरो नोंथांमोननि साइडआवबो बिदिनो बिफां लाइफां गायदों गायनायखौ जेरै कन्टिनिउ खालामबाय थायोना नोंथां
औ औ ओ जोंनि थिं थिंजाय बेबायदि दंफां गायनाय हाबाफारिफोर जों लायो आरो जोंहा फाइभ जुनावहाय जोंहा अर्ल्ड इनभाइरमेन्ट देया जितु फालियो बेयावहाय दंफां गायनाय हाबा फारि माने लानाय जायो आरो आरो नोंथांनो फोरमायना आं गोजोन्नाय मोनगोन जोंनि जि माने बि टि सि खुंथाया थांनाय समावहाय ओ जोङो अल रेकर्ड दंफां गायनानै अल रेकर्ड खालामदोंमोन आरो दा बियो जोबोद मोनसे मोजां मोनसे पजिटिभ मोनसे माने थटस दं बेखौ माने खालामनाय जादोंमोन जोंनि सुबुं फोरा जे माने दंफां गायनांगौ दंफां जे लाखिनांगौ दंफांखौ मानि थाखाय गायनांगौ जे जोंहा माने जोबोद पलिउसन जाबाय जोंनि नोगोर सोहोराव बा जोंनि टाउनफोरावहाय गोबां जोंहा दायो माने जि मैला जानायनि थाखाय जोंनि प्लास्टिक माने बाहायनायनि थाखाय जोंनि दायो इनभाइरमेन्टआ बा जोंनि दायो
मिथिंगाया जोबोद माने गाज्रि गोहोम खोलैबाय दा ओंखायनो बेफोरखौ जोङो जोंनि ओ सुबुंफोरखौ जोङो गोबां सांग्रांथि खालामनांगौ दंबावो होननानै आं सानो जोंनि सुबुंफोराहाय माने लक फोरफोरावहाय माल बायोबा प्लास्टिकफोरखो माने ला फैयो न बेफोरखौ माने साबिसानाव दङ। दा ओंखायनो जोङो बेफोरखौ जोङो मोजाङै लाखिनांगोन।
औ अब्ला नोंथां जोंहा समावबो जाबाय जोंनि सावरायनांगौखौ बेखिनियावनो दोन थ'सै नामा नोंथां
औ औ नोंथां औ जागोन गोजोननाय थाबाय नोंथां